खोनादों।
औ अब्ला अब्ला जों आं नोंथां हा औ।
फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जा।
औ नोंथांनिसिमबो।
उम।
अब्ला जों नोंथांनि? औ।
नोंथाङा जेबो उसुबिदा गैयाब्ला। दसे सम सावरायनो हागोन ना? औ नोंथाङा दा ओरैनो दङब्ला?
औ हागोन दे नोंथांजों।
ओ आं नोंथांनो बर' सुबुंफोरा फालिनाय फोरबो जेरै आ आमथिसुवा फोरबो खाथि गासा फोरबो बेनि बागै आं नोंथांनो एसे फोरमायलांनोसै।
औ।
नोंथां।
आगान।
नोंथाङा होमब्ला खोनासंलांदो। ओ गिबियावनो आं नोंथांनो आमथिसुवा फोरबोनि बागै एसे खोन्थालांसै। आ आमथिसुवा फोरबोआ जोंना बोसोराव खेबसे फैयो नङा होमब्ला?
औ नंगौ नोंथां।
ओ बेखौ जोङो बोसोरनि आसार दानाव फालिनाय जायो।
औ औ मिथिगौ
आं थिसुवा होननानै बुङोब्ला जोङो गुबैयै फिथाइ सामथायाइ जानाय होननानैनो मिथियो
औ
आमथिसुवायाव जों थारैनो गोबां फिथाइ सामथायाइ जायो जेरै खान्थाल थाय जौ मैदुफुल थालिर रैमालि बायदिफोरखौ जाया होनब्ला नोंथां?
औ
उ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों।
आमथि सुवाखौ जोङो सानथाम फालिनाय जायो।
औ
बे सानथामखौ जोङो सुवा नांनाय दिन होननानैबो बुङो आरो।
औ
बेबायदियैनो गोदो बर' सुबुंफोरा आमथिसुवा जायोब्ला आलासि जानो थांनाय समाव खोनादों ना?
दाव खोनादों
ओ आलासि जानो थांनाय समाव बिसोरो फिथाइ थायग्रा बिफां लाइफां लाइफांफोरखौ सानसे सिगाङावनो दिरुं एबा जिगाबफोरजों खानानै दोनोमोन।
नोंगौ नोंथां
ओ मानोना बिसोरो आमथिसुवा जायोब्ला बिफांफोरा फिथाइ थायनो रोङा जागोन होननानै सानोमोन माने।
औ
आरो जोंना आमथिसुवायाव आबादारिफोरा आबादाव थाङामोन मानोना आमथिसुवायाव हाल खदाल नांगोल जुंगाल सेखा रुवाफोरखौ बाहायोब्ला माने आबादफोरा मोजां जाया फिथाइखौ गाज्रि मोनो बिदि होननानै सानोमोन। नोङा होमब्ला नोंथां? औ आरो जोंना आमथिसुवायाव हाग्रा बंग्राफोरखौ दानस्रांनाय जायो मानोना आमथिसुवायाव हाग्रा बंग्रा दानस्राङोब्ला जेन थाबनो लावफिना होननानै फोथायनाय दङमोन आरो आगोलो।
औ
आरो रायजोनि गासैबो सुबुंफोरा लोगो नांना ओ लामा सामानि हाग्रा बंग्रा गासैखौबो दानस्रांनाय जायो आरो सानथाम बै सानथाम दिननि उनाव बर' सुबुंफोरा ओ जेरैबायदि गावसोरनि न'आव आलारि बाथि सावो जेरै खोनादोंना?
औ खोनादों दे
माने गोदोयै बै सानथाम सानथाम सुवा नांनाय दिन होनना बुंनाय जायो जेब्ला बेवहाय बै दि सानथामाव माने न'खराव बर' सुबुंफोरा माने आलारि बाथि सावामोन आरोना।
औ
मानोना जेनेबा सुवा नांनाय जायो न'खराव खैफोद आफोद फैगोन बिदि साननानै माने आलारि बाथि लगायनाय जायामोन उनावहाय सानथाम दिना जोबलांबा माने रायजोनि सुबुंफोरखौ लानानै ओ थान फुजा होयो बिनि उनाव ओ न'खरफोराव माने न'खरफोरखौ साब सिखोन खालामनानै थारस्रांनानै उनावहाय खा आलारि बाथि सावनाय जाया होमब्ला?
औ नंगौ ओ नोंथां बुंनाया थारैनो ओ बे एखे रोखोमनिनो जोंनि साइदआवबो नोंथाङा जि बुंलांबाय ओ आमथिसुवाया जोंनि गिदिर सुवा ओ गिदिर फोरबो माने सुवा फोरबो होननानै जोंनि बर'फोरा फोथायो। आरो बेखौ जोङो ओ गाबोननिफ्रायनो जोङो नैजि नैबे फैगोन गाबोननि फ्रायनो जोङो हाल एवनाय होरिनाया बन्द' जागोन। बेखौ आंबो मिथिगौ माने जोंहा सानफ्रा सान थांबाय जोंहा बन्द' थायो हाल खदाल माने मोसौआव माने मोसौफोरखौ जोङो हाल एवनानै जोङो फोथाराव थाङा। माने गाबोननिफ्राय जोङो सानथाम माने आबादारिफोरा फोथारावनो हाबनाय नङा आरो। बिनि उनाव जोङो आबादारिफोरा जेरै गाव रंजानो लुुबैनाय बायसा बिसोरो आलासिनि न'खरफ्राव आलासि जानो थांगोन फिथाइ सामथायाइ जाना थांगोन। आरो गाबोननि फोरबोआ जोंनिया फिथाइ सामथाइ जानायजों लोगोसे जोङो गिदिर सुवा फोरबोखौ जों फालिनाय जायो आरो गाबोननि दिनाव ओ माने आमथिसुवाखौ आरो। आमथिसुवाया बर'नि नैथि फोरबो नोंथाङाबो मिथिगौ नङा होमबा बर' बा फोरबो दं। जोंनि बैसागो, आमथिसुवा फोरबो, काति फोरबो, आ गोन आरो मागो फोरबो। बिनि गेजेराव जोंनि दा टपिकआ जोंनिया बैसागो आरो कातिजों नङा होमबा? औ सरि आमथिसुवाजों आरो जोङो खाथि फोरबो। खाथि खाथि फोरनि सायाव आं नोंथांनि सिगाङाव बुंनो सानदों नोंथाङा जेरै ओ आमथिसुवाखौ बुंलांबाय आंबो खा थि फोरबोनि सायाव नोंथांनि सिगाङाव फोरमायनो सानदों। काति फोरबोआ जाबाय जोंनि बर' नि ओ थामथि फोरबो। जाय फोरबोखौ जोङो ओ जाय सुवा मा होनना बुंगोन आलारि बाथि जोङो दुब्लि फोथाराव जोङो आलारि सावहैयो। बेनिफ्राय जोङो बारियावबो सावो। आरो बेनिफ्राय जोङो जोंनि आबाद मावनाय फसला मोजाङै मोजां जाथों होननानै जोङो दुब्लि फोथाराव जोङो आइ लोखिखौ जेनेबा संग्रिखांनानै जोङो गसाइनीयाव आर'ज गाबो जाहाथे जोंनि बे मावबाय थानाय आबादा मोजाङै मोजां ओ फसल मोननो हाथों जेनेबा बेमार आजार एम्फौ एनलाफोरा दाजाथों होननानै जोङो आ सोरबा सोरबा जेनेबा बेखौ माने बै थाइगिरनि बिफांनि खङाव बा आलारि बाथिनि खङाव बिदिनो जोङो फोरबो माबानानै जोङो बेखौ दुब्लि गेजेराव लांनानै जों माइनि फोथारनि गेजेराव जोङो बेखौ आलारि बाथिखौ जोङो सोरांखौ सावबोयो आरो जायख जेवारि होननानै बुङो नङा होमबा आलारि बाथि बेखौ जोङो सावबोनानै जोङो आरो जोङो आखाय खबस्रनानै होयो जेनेबा जोंनि बे माने गायनाय फसला मोजाङै मोजां जाथों आरो एम्फौ एनला दावउमा दावउसि जाथों होननानै जोङो बेखौ खुलुमखांनायनि उनाव आखाइ खबस्रांनानै जोङो ओ न'सिम फैफिनो आरो बिनिफ्राय जों फैनानै जोङो न'आव आरो बारि फोथाराव बारियावबो जोङो आलारि बाथि लगायो मानोना जोंनि बा फसल आबादा जेनेबा बारियावबोथायायो जेरै गय खान्थाल थाइजौ बिदिनो जोंनि गोबां फसलाबो जेनेबा जों बारि नबथियावबो जेनेबा जोङो आबादखौ मावना जायो जेखिया बर'फोरा नङा होमब नथां बेयावबो जोङो बिनि फसलफोरा जोङो गय फिथाइफोराबो जेनेबा फसल मोजां जाथों ओरि जाथों होननानै जोङो काति फोरबोआव जोङो न'खरावबो जोङो फुजा आलारि बाथि सावो आरो बेनिफ्राय जोङो मोनफ्रोमबो न'खरानो जेनेबा गाज्रि प्रसाद जायो बेखौ उन्दै गामिनि उन्दै गथ'फोरा जायफोरा ओ रंजासुला जायफोरा उन्दै उन्दै बिथांमोना न'खर न'खर गाज्रि बिबायनाया दिनैसिम जोंनि ओ गामि ओनसोलाव दोङो आरो माने न'खर न'खर थांनानै गाज्रि बि बाययो माने न'खरफ्रोमबो जेनेबा गाज्रि बुट सोमनानै दोनखायो प्रसाद बेफोरखौ जोङो जाना हरो आरो फिथाबो सावो खायफा खायफा न'खरा फिथाबो सावो फिथा सावबोला जाय गथ'फोरनो फिथाबो ओरैबो जाहोनाय जायो आरो जायखौ जों माइरंनिफ्राय दिहुननानै मोनो फिथाखौबो जाहोनाय जायो। बे फुजा बिनिफ्राय जोङो होखांनायनि उनाव नखानायै जोङो बाथौ थानसालियाव बा गावबा गाव धोरोमनि थानसालियाव जोङो फुजाखौ होनाय जायो आरो जों काति माइनाव फुजाखौ जोङो मायनाव फोरबोखौ जों होनाय जायो आरो अब्ला आं सानो नोंथांमोननि साइदआवहाय माइनाव फोरबोखौ बोरैहाय फालियो नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन ना काति फोरबोखौ सुंदयै
काति गासा फोरबोखौ होनदों नामा नोंथां? नोंथाङा जेरैबायदि बुंलांबाय जोंनावबो बिदिनो फालियो।
औ
जेनेबा काति गासा फोरबोखौथ' जोङो काति दाननि गिबि सानखौनो काति गासा होननानै बुंनाय जाया होम
औ
ओ बेफोरबोयाव जो जोंना बाथौयारि आन ओ माने बाथौआव आलारि बाथि लगायनानै ओ माइ गोरलै ओंखारजेनाय गय फिथाइ गोरलै ओंखारजेननाय नारें जुमब्रा ओंखारजेनाय मोजां आ माने ओंखारजेननायाव मोजां जाथों होननानै काति गासा फोरबोखौ फालिनाय जायो। नोंथाङानो बुंलां खाबाय नङा होमला
औ
ओ बिदिनो बे सानाव जोंनाबो बिदिनोसै सेम।
औ
समान
ओम गोजोननाय थाबाय नोंथांजों सावरायनो मोननानै जोंनि साइडआवबो आथिखालाव जेनेबा ओ बे मोनथाम माने बे मोनबा फोरबोखौ जेनेबा गाजा गोजायै दिनैसिमबो बर'फोरा फालियो आरो जोंनि बिग बिनि उनाव जोङो काति फोरबो होखांनायनि उनाव जोङो न' बि ओ गावबागाव फोथाराव थांनानै जेनेबा बे समावथ' गायखांजोबो नालाय माइफोरा मोनो जायफोरा मोननायनि उनाव जोङो फसलखौ हो-हानाय जायो आरो रो बिनि उनाव जोङो गावबा गावनि फसलखौ
बिदिब्ला नोंथांजों सावरायना